खोनादोंना नोंथाङा औ औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ नोंथां फ्रियैनो दङ' दे ।
औ नोंथांजों होमबा मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन औ
औ ओ जोंनाथ' टपिकआ होनबा माने ओ बर'फोरनि माने ओ सावथुन मुलुगनि सायावहाय आरोना ओ माने गोदोनि ओमफ्राय आरो दासिमाव जोङो माबायदि माने सावथुनखौ जोङो सोलायनाय नुबोदों। ओ गोदो माबायदि बानायोमोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदों आरो ना ।
जागोन दे नोंथां औ औ
ओ नोंथाङा होनबा एसे फोरमायनानै होग्रोदो ।
ओ जागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेन'बा सावथुन मुलुग होनोब्लाथ' जोङो ओ मोनसे मा होननानै बुंगोन जे जोङो जाय फारिखान्थिजों जेन'बा ओ सानस्रिफोरखौहाय एबा जोंनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायो जोंनि भिजुयेल एडसनि गेजेरजों जों बेखौनो जेन'बा सावथुन होन नानै बुङो नङा होनोमब नों थां ओ बेनिफ्राय गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालनि जि साव थुन मुलुगनि जेनेबा गुस्लायबोनाय एबा सोलायबोनाय बेखौ जोङो नायोब्ला नोंगौ थारैनो गो बां सोलायनाय नुनो मोनो नोंथां जेन'बा गोदोनि समाव आथिखालनि बाय दि ओ गोनोखोआरि मुवा बेसाद गैयामोन जेनेबा आथिखाल जेरै आ थिखालाव जेरैहाय जोंना ओ मा होननानै बुंगोन गोनोखोआरि मुवाफोर जेरै केमेरा फोर बिनिफ्राय ओ भिडिअ' सुट लाग्रा जोंना जिखुनु आइजें आयलायानो होना थों मानो माने जोबोद ओ एडभान्स जाबाय आरो जेनेबा दावगाबाय । बेनिफ्राय खोब खम समनि गेजेरावनो जेनेबा ओ जोङो एलबाम बा मिउजिक भिडिअ' एबा मोनसे सावथुनानो होन थ' बेफोरखौ जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो जोङो बानायना दिहुननो हायो। आरो आथिखालावथ' जेन'बा ए आइ नि जुगा नालाय नों जुग नालाय नोंथां ना जिहेथु माने खोब गोरलै जा बाय सावथुन दिहुननो थाखाय बेनिफ्राय बयस दाबिं खालामनायनिफ्राय लानानै फावकेसन खालामनायनिफ्राय लानानै माने जोङो सोलोंनो गोरलै जाबाय आरो नोंथां ना ओ जेन'बा नोंथां बुंनाय बायदि गोदोनि ओ समावहाय सावथुनफोरखौ बोरै बानायनाय जा योमोन होनोब्लाथ' जोङो जेनेबा मोनथिनो हायो जे गोदोनि समावहाय खोब माने ओ गोनोखोआरि मुवाफ्रा खम जायोमोन बेनिफ्राय गिबियावहाय केसेटफोर दि दिसफोर बेफोरनि मददजोंसो जों माने सावथुनफोरखौ नायनो हायोमोन आरो ना थ बेफोरखौ जोङो मोननो हायो जेन'बा आरो गोदोनि समावहाय ओ खुब खोब प्रेक्टिकेल बेनिफ्राय मोनसे रल फोरखौहाय खालामनोब्ला जेन'बा ओ गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन। दडाइरेक्ट डाइरेक्ट बानायनो गोनां जायोमोन इदिट खालामनो माने गोब्राबमोन नोंथांना गोदोनि समाव
औ औ
माने मा होनना बुंगोन बेखौ ओ मोनसे ओ रल खालामनो गोनांब्ला माने बिथांमोना खोब नलेज गोनां एबा गियान गोनां जानो नांगोन आरो जेन'बा सोलोंनो नांथारगोन बे बेनिफ्राय स्क्रिप्टस लिरनायखौनो होन एबा डाइलग सोलोंनायखौनो होन बिथांमोना माने गले गले प्रेक्टिस खालामनानै से थेगावनो एबा खेबसे लानायावनो जेनेबा मोजाङै बुंनो हायाब्ला खोब खस्थ' जायोमोन आरो बेखायनो समाबो जोंना गोदो माने गोबाव लायोमोनना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ नोंथाङा जि सोंथि सोंदोंमोन जेनेबा आथिखाल आरो गोदोनि समाव जि फार रागथि, आङो नुहरनायाव जेन'बा नोंथां आ बेखौनो मोनदांनो हायो आरोना ओ ओ औ नोंथाङा मा बुंगोन जेन'बा सावथुननि सोमोन्दै दा?
औ औ ओ जोंना सावथुन होननानै बुङोब्लाथ' ओ बर' फोरनि ओ बेलायावबो जोङो ओ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि सावथुन नुदों आरोना। ओ बर'फोरनि बेलायाव माने ओ जोंनि बादि ओ दानि बायदि बेफोरबायदि ओ जि ओ ओ इन्टारनेटनि मुगा बेफोरबायदियाव माने गोबां ओ जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों दानि बेलायाव। गोदोनि बेलायावहायबो माने जोङो माने ओ एसे माने केमेरा बायदि बायदि कुवालिटिफोरनि ओ गारजिबाबो जों माने जेननानै थायाखै आरो गोदोनि समावहाय जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो माने गोदोनि समावहाय जोङो फिलिमनि ओ सावथुननि सावथुन मुलुगनि होननानै बुङोब्ला जोङो माने केमेराखौ जोङो मिथि थारनाय जायोमोन आरोना ओ गोदोनि समाव माने जोंनि बर'फोरनि केमेराया माने जोबोद गारजिमोन आरोना। ओ जोबोद ल' कवालिटि ओस डि ओस डि गैयामोन माने ओस डि गैयामोन आरो ओ बिदिनो माने जायगा दाबसेयावनो फिलिम बानायबाय थानाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङा आरो लोगोसे गाननाय जोमनायनि बेलायावबो गोबां फैयो। ओ जेरैबायदि दानि जुगनि बायदि माने गाननाय जोमनायाव माने गोबां ओ दसेनो दसेनो सेन्स जानाय बेपोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो बेनि उनाव माने ओ बिदिनो राव फाव आरो मोसानाय मुसुरनाय बायदिफोरा माने मिलायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आ रो मानो होननानै बुङोब्ला माने जोंहा गोदोनि समावहाय ओ बेफोरबायदि माने दानि ओ बायदि खसार मोसानायनि खसार मेथाइ खननायनि ओ सिंगार बेफोरबायदि माने खसार आरो ओ आर्टिं आर्ट खालामनाय बेफोरबायदि माने जेबो गैयामोन आरोना आरो एक्टिं खालामनाय बेफोरबायदिनि माने जेबो माने फोरोंगिरि गैयामोन आरोना दानि बाय दि। गोदोनि मुगाफ्रावहाय आरो देलायनाय बायदिफोरावबो माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो आरोना जोङो गोदोनिया ओ माने एसेबांबो देलायनाय गैयामोन आरोना। दानि बायदि ओ जिखुनु गोदोनि समावहाय माने गोबां ओ बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव लानानै ओ देलनाय देलेनाया जादों। गोबां सिम्पोलमोन आरोना गोदोनि समावहाय जेरै ओ थाव फाउदार बायदि बायदिफोरबो फुननानै माने गोबां सिमपोलै जोङो गोदोनि फिलिमफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो बिदिनो माने गोदोनि समावहाय माने बर' हिनजावसा एबा सिख्लासा गथ' बायदिफोरखौहाय माने गोबां माने ओ न'खरनिफ्राय बाहेरावहाय माने ओंखारनायखौ जोङो ओ खम मोनोमोन आरोना। माने गोदोनि ओ बिमा बिफाफ्रा माने न'खरनिफ्राय माने हिनजावसा ग थ'फोरखौ ओ गोजानाव एबा बिदि फिलिम सिलिमनि ओ सावथुन मुलुगाव माने ओंखारनायखौ माने मोजां नङा मोजां मोनामोन आरो बेनि थाखायनो माने ओ जोङो गोदोनि बर'फोरनि ओ सावथुनफ्रावहाय जोङो गोबां ओ मानसि फोरखौ माने एबा सुबुं अनजिमाफोरखौ जोङो ओ खम बाहागो लानायफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना ओ नाथाय जों सावथुन बानाय थाखाय गोबां बिदिनो सुबुं अनजिमा नांगौ जायो गोबां ओ दुइस' जन थिनस' जन बेफोरबायदि ओ सुबुं अनजिमा नांगौ जायो आरोना।
गोबां खमखौ जोङो सुबुं अनजिमा खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोदोनि फिल्मफोर एबा सावथुनफोर होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां जेरै जोङो दायनाखौ मिथिनो हायो आलायारनखौ मिथिनो हायो। बेफोरनो आरो ना गोदोनि समावहाय मुंदांखा सावथुन आरो गोदोनि सावथुनफ्रा जोङो नुनो मोनबोदों आरोना जेरैबायदि ओ जोङो राव गैयि गोदोनि समाव राव गैयि राव गैयिफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो सावथुनफोरखौ जोङो नायोब्लाबो जोङो ओ केसेट आरो दिस बेफोरबायदिनि गेजेरजोंसो जोङो नुनो मोनोमोन आरोना आरो दानि बे बायदि जोङो गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों दानि बेलायावहाय जेरै होनोब्ला जेरै होननानै बुङोब्ला अब्ला जोङो केमेरा केमेरा कुवालिटिनि बेलायावबो जोंहा गोबां दामि दामि केमेरा दाम गोसा दाम गोसानि ओंखारबाय आरो लोगोसे फुल ओसडि माने गोबां गोबां मोजां मोजां नुसै आरोोयना पुलिसटि पुलिसटि नुसै बेनि बेलायावबो जोङो गोबां जौगादों आरोना लोगोसेयैनो जोंहा माने आरो दंबावो जेरै होननानै बुङोब्ला जों गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय देलायनाय बायदियावबो जोङो गोबां जौगानायखौ जोङो दानि बेलायावहाय नुनो मोनदों आरो फिलि्म बानायनाय जायगानि एबा लकेसननि जोङो लकेसनखौबो जोङो गोबां समायना समायना नुनो मोनसै दानि बेलायावहाय जिहेथु दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां बिदिनो माने रांखावरि गारनानै जोङो गोबां गोजान गोजान जायगाफ्राव जोङो फिलिम बिदि सावथुन बानायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना बिनि थाखायनो माने दानिया गोबां गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो माने जोङो ओ गोबां जौगाबाय आरोना दानि बेलायाव जेरै ओंखाम जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला जोङो इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बायदिनि गेजेरजोंहाय जोङो गोबां जौगानो हादों आरोना दानि बेलायावहाय जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोरनि गेजेरजों माने गरसे गरनै रांखावरिबो मोननो हासै आरोना इउटुब बायदिनि गेजेरजोंहाय जोंहा लोगोसेयैनो सुबुंफोराबो माने फिलिम बानायगिरि सुबुंफोराबो माने गरसे गरनै रांखावरिफोरखौ मोननो हासै आरो बेफोरबायदियावहाय मोनो माने फिल्म बायदि बायदि बानायनो माने गोसो जासै आरो ना नाथाय दानि बायदि माने गोदोनि बेलायावहाय जोंहा गोबां सुबुं अनजिमाखौ खम नुनो मोनोमोन। दा दानियाव जोङो गोबां सुबुं अनजिमाखौ नुनो मोनसै बाहागो लानायखौ माने सावथुन मुलुगनि बायदिफ्रावहाय जोङो बाहागो लानायफोरखौ नुनो मोनसै आरो लोगोसेयैनो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां मोजां मोजां मोजां सावथुनफोर नुनो मोनबाय जेरै दानि माने गोबां बिदिनो एक्टिं खालामनायनि एक्टिं खालामनायनि एक्सट्रा मोसानायनि एक्सट्रा मेथाइ खननायनि एक्सट्रा बेफोरबायदिनि माने गोबां कचिं होग्रा टिचार बेफोरबायदि माने थासै आरोना बेनि थाखायनो माने बेलायावहाय जोङो मेथाइ खननायनिफ्राय लानानै मोसानायनिफ्राय लानानै राव फाव थिं बायदिफोरा माने गोबां गोदोनिफ्राय दासिमाव जों गोबां गोरोबनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना
औ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों औ।
औ औ जोंहा माने गोबां गोदोनिफ्राय दासिमाव जों गोबां सोलायनाय होननानै जोंङो बुंनो हायो आरोना जेरैनो केमेरा कुवालिटि फ्राय सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो मोसानाय मुसुरनाय आरो दामनाय देनाय बायदिनिफ्राय जोङो सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो लोगोसेयैनो जायगा जायगानि बागै सोलायनाय मोनबाय आरो लोगोसेयैनो
उम
जोंना फिनेमा जौगानाय ओ जेरै गोदोनि समावथ' जेरै दोङो ओ इउटुब बा फेसबुक बायदिनि गेजेरजोंहाय जोङो जेबो माने जौगानाय खौ नुनो मोनामोन आरोना नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो बेफोरनि गेजेरजों माने जौगानो हमदों आरो ना जोंनि बर'फोरनि फिलेमा ओ गुबुन-गुबुन जायगायाव थानाय सुबुंफोराब जेरै नुहैनो हादों एबा सिनायनो हादों आरो गुबुन-गुबुन हारिफ्राबो जे सनेटेल बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोन्दों आरोना। गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां। खोनादोना नोंथाङा ओ ओ औ गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां नोंथांजों सावथुननि स सोमोन्दै सावरायनो मोननानै।
औ औ दे नोंथां दे औ।